हेल' नोंथां खोना औ नै बिदिनो न'आव फिसिनाय जुनारफोर जेरै अमाफोरनो आदार लगायनानै होदों नागिरदोंमोन आं लगायना होदों।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ
अब्ला नोंथां नोंथाङा अमाखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय फिसिगासिनो दङ?
औ आंथ' अमा फिसिनाया औ
बोरै जोथोन लायो?
औ आं अमाखौ बिदिनो फिनाया गोबावानो जाबाय आं गोदो सिगां सय बोसोरनिफ्रायनो माने अमा फिबोगासिनो आरो अमा फिनानै माने नखराव एसे रेहाय मोनोना अमानिफ्राय मोननाय फाननानै मोननाय फैसाजों बेखायनो माने अमा फिसिगासिनो आं सय बोसोरनिफ्रायनो आरो अमा फिनोनायनि आदब खायदा होनोब्ला अमा फिसिनायाथ इसिबां गोरा नङा आरो खिन्थु माने अमाखौ फि जोबजासिम देरजासिम गोबां माने नांगौ जानाय मुवा बायदिसिना जाग्राखौ होनानै फिनांगौ जायो आरो बेखायनो गिबियावनो जों अमा फिनो थाखाय जों अमा फिसा नांगौ जायो अमा फिसाखौ जेब्ला लाबोगोन अब्ला जों बिनो बायदिसिना रोखोमनि जेरै गुन्दै ओंखाम अफ्रि थास रुनानै होनाय बायदिफोरखौ लगायनानै जों अमानो होनांगौ जायो आरो अमानो आरो ओंखाम खालाय बायदिखौबो अमाया जायो आरो ना अमानो बेफोर खौनो जाहोनानै जों गोरलैनिफ्राय देरजासिम मा जोथोन लानांगौ जायो आरो अमाया सम सम बिदिनो लोमजानाय बेराम आजार जायोना बे खौ होबथानो थाखाय जों अमानो भेक्सिन थुबाय थानांगौ जायो आरोना आरो अमाया देरनो थाखाय बोसोरसे बोसोरनै सम लायो आरो बिनि गे जेराव माने जों अमा मासे गोरलैनिफ्राय जोथोन लायै लायै जों देरजासिम एक बोसोर एबा देर बोसोरनि उनावहाय जों अमाखौ फाननो हायो आरो आरो आजि खालि गोबां माने गिदिर गिदिर गन्द्रा फाराम बानायगासिनो अमानि जाय जेराव मासेनिख्रुइ बांसिन अमा फिसियो आरो मानसिफोरा सुबुं माहारिया जाहाथे गावनि नख खरनि नांगौ जानाय आंखालथिखौ सुफुंलांनो थाखाय होमबा नोंथांमोना अमा फिया नामा?
औ फियो फिनायालाय अब्लाबो एसेबां गोबां बिबांनि फिया आरोना जेनेब्ला मासे मानै बिदि
औ होमबा नोंथांमोना मा मा जुनार दं न आव फिसिग्रा?
जोंहा नआव फिनाय गोबां जुनार दं जेरै दाउ दं मोसौ दं बोरमा दं। सैमा मावाजि दं, ओमफ्राय अमाबो दङ।
औ
औ अब्ला
होम बा नोंथाङा आंनो बिदिनो दाउ फिसिनायनि बागै खिथानो हागोन नामा जेरै दाउखौ मारै फियो आरो दाउआ जेब्ला देरजाबसिम मारै जोथोन लानांगौ जायो आरो दाउ
दाउ आ माने मा मा रो खोमनि दाउ थायो बेफोरनि बागै एसे खिथाहरनो हागोन नोंथाङा
दाउ थ दाउखौ फिनो थाखायथ एथिबां खस्थ नङा
औ
गोरलै समाव दाउखौ फिननो एसे खस्थ जायो जाहाथे दाउ फोरा माने थैलाबाया।
औ
गिबियाव दाउखौ। मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो फार्स्टआव आदार होनाय बे दाउआ बेमार जागोन नामा बेफोरखौ नायनांगोन आरो ना। दाउखौ बेमारनिफाय होबथानो थाखाय बेनो मुलि जाहोनांगोन
औ
ओमफ्राय बिनि उनाव दाउखो जोथोन लानानै जेनेबा नों फैसाबो आरजिनो हायो आरो। ना रां आरजिनो हायो दाउखो- दाउ बिमा बायना दोनदो। बे बिदै दैनानै जुदि फिसा बारायोबा दाउखौ नों। मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो दाउ फिसाखौ जेनेब्ला बिखो। मोनसे गन्द्रायाव जोबनानै दोननांगोन। जाहाथे बियो फिसाफोरखौ जेराव मेराव लांनानै हाग्राफोराव एम्फौ एनलाजों अरजा होआ
औ।
दाउफोरा थैलाबाया फिसाफोरा बिनि थाखायनो आबदाल लानो थाखाय गन्द्रा बानाय नांगौ जायो आरोना।
औ।
दाउफोरखौ जमा दोनथुमनो थाखाय बेनि उनाव बेनो। नों जाहोनोबा दानाफोर जाहोनो हायो रासायनारियै देरहोनोबा आरोना ओंखायनो बेखौ सरासनस्रा लकेलैबो फिनो हायो आरो ना
औ
जोंना न'निया आदारफोर माइरं माइ ओंखाम खालाय बेफोरखौ होनाबो फेदेरनो हायो एंखुरफोरखौ होना फेदेरनो हायो।
औ।
ओमफाय दाउखौ देरबा फाननानै जानो माने। फैसा-रां आरजि खामायनो हायो आरोना आरजिनायनि। औ आरो सोंबाव नांगौ दं नामा नोंथां?
औ सोंनायाथ' होनबा नोंथांमोनालाय बोरमा फिगोन ना फिया आरो?
फियो नोंथां।
औ बोरमाखौ जेनेबा माबायदि फिसिनाया साबसिन जेनेबा मा रोखोम? खोमै जेनेबा बिदिनो। ज' ज'यैना बिदिनो मासे मासे बिदि एक्सट्रा एक्सट्रा
औ नोंथाङा होमबा बेनि फारसेल' मिथिनो लुबैदों आरोना।
औ
आ बोरमाखौ। फिसियोबा बिदि बुरजा एसे फिसिनायजोंथ' जेबो माने माबा जाया मा होनोमोनलाय? ख-खहा जाया आरोना।
औ
नों गोसोबायदि फिनो हायो बुरजाबो फिसिनो हायो, एसेबो फिनो हायो।
औ।
नाथाय बोरमाखौ माबायदि आबदाल लानांगौ बेखौ खोन्थागोन आरो आं नोंथांनो
औ
बोरमाया दैखौ गियोना।
औ
जाहाथे माने बोरमाया दै सिजाया अखा हाबाफोर माबा-माबि बिनि थाखाय बिसोरनो मोनसे न' लुनांगौ जायो। बैसां न' आरोना अब्ला बोरमाया साबसिन कम्फरटेबोलसिन लानो हायो आरो माने। हाबाफोर बा दै दै उसिबाफोर दै नाङैनि गोजौ जायगा बानना होनांगौ जायो आरो बोरमाफोरनो।
औ
बोरमाखौ जेब्ला गोजौ जायगायाव दोनोबा बोरमाफोरा बांसिनानो सेब थानाय बायदि मोनो आरोना।
औ
माने कम्फर्टेबोलसिन जायो बोरमाफोरा हरफोराव अखा हाबाफोर गाबलाबाया।
औ
बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बोरमाखौ जेब्ला बोरमाया देरोना अब्ला बोरमाखौ खानांगौ जायो।
औ
खाना दोननांगौ जायो आरो हगारना होजाया मानो होनबा बोरमाया गोबां बुस्थुखोनो जायो मैगं मैला बिदिनो दंफां बिलाइ माबा माबि जाला जोबनो हायो बिसोरो।
औ
औ नोंथां औ।
अब्ला नोंथां नोंथांनाव मोननैसो सोंनोसै आङो।
औ
नोंथाङा मोसौ फिसिगोन ना फिसिया?
औ फिसियो नोंथां।
औ मोसौखौ माबायदि आबदा लायो?
औ मोसौ औ मोसौ आबदा लानाय होनोब्लाथ' मोसौ फिसिनो थाखाय इसिबां जों टेनसन लानांगौनि दर खार गैया मोसौआ गाव हारसिंनो देरो आरो बिदिनो मोसौ फिसिनो थाखाय जों उन्दैनिफ्राय जेनेबा मोसौखौ उन्दै समावथ' बिमानि गाइखेर जानानै मोसौआ देरबोयो आरो बे मोसौआ जेब्ला एसे देरो अब्लानो बे गांसो जानो हानाय जायो आरो बिदिनो जेब्ला मोसौ मोसौआ देरलांगोन अब्ला जों मोसौखौ दुब्लि एबा फोथारफोराव हगारनानै होयो आरो। आरो खायसे मैगं थाइगं गायोना बेफोरखौ जायिनि थाखाय जों मोसौ खौ खानांगौ जायो आरो बिदिनो दिरुं खानानै जों दुब्लि एबा फोथारफोराव हगारना होयो आरो ओमफ्राय जेब्ला मोसौ मोसौआ गाङो अब्ला दै गाङोना मोसौआबो गांसो जाना बेखायनो माने गेजेर गेजेर जों मोसौनो दै हैनांगौ जायो आरो। बिदिनो जेब्ला मोसौआ सानसे दुब्लियाव फोथाराव थानानै आदार जायो उनावहाय बेलासि समाव जों मोसौखौ लायनानै मोसौनि थाग्रा जायगा जेरै गलि होनो बेखौ बाव दोनफैनांगौ जायो आरो। आरो मोसौ फिनायनि गोबां मुलाम्फा दं जेरै मोसौआ जोंनो गाइखेर होयो आरो मोसौनि खि एबा गोबोरखिजों जों हासार मोननो हायो। आरो मोसौआ मोसौ हालुवाफोरा जोंखौ हालेवनाय बिदिनो मैगं थाइगं गायनो थाखाय थाखाय हालेवनाय माइ गायनो थाखाय हालेवनाय बायदिफोराव गोबां माने सहाय खालामो। मोसौआ माने जोंनि सुबुं माहारिनि गोबां बिदिनो लोगो बादि जानानै दं आरोना। मोसौ गैयाबाथाय जों गोबां माने बिदिनो खामा माखासे खामानि मावनो थाखाय जेंना जाब्रबबो आरोना मैगं थाइगं गायनाय समाव गुबुनखौ मोनब्र'बा जायो बेखायनो मोसौखौ जोंनो गु बयनिबो न'आव मोसौ थाथारनांगौआ गोनांथार आरो।
होमबा नोंथांमोनालाय मोसौ दंना गैया?
दङ'।
औ नोंथांमोनना माबैसेसो मोसौ दङ'?
जोंहानाव गासै दा गोरलै थानायजों गासै माब्रै जायो।
औ
मानैया हालुवा हालेवनो थाखाय मासे गाय। गाइखेर जानो थाखाय बे मासे बिनि फिसा दं।
औ
नोंथां होमबा नोंसिनाव जेनेबा मोसौ बोरमा दाउ आरो अमा मोसौ बोरमा दाउ अमा बेफोरनि अनगायै आरो गुबुन माबाफोर एक्सट्रा जाय जाय जुनारखौ सुबुं माहारिया बारा फिसिया बेबायदि जुनार फोरबो दं नामा?
औ नोंथां दङ' मोनसे रोखोमनि दङ'।
औ मा जुनार जेनेबा औ बाथ'।
औ
बाथ' होमबा बाथ दाउआ जेनेबा बाथ' दाउआ मा जानानै थायो जेनेबा बिदिनो
सरासनस्रायैनो जों बाथौ दावनो औ एम्फौ एम्फौ एनला हमनानै होयो।
औ
बांसिनानो जेनेबा न'नि बे ओंखामफोरखौनो होलाबायो।
औ
ओंखाम संनानै आग्लायनायफोर। बा बेनो एक्सट्रा आदार बायनाबो होनाय जायो आरोना बेनि थाखाय स्पिसियेल। जाहाथे बे दाउआ माने ओ मा होनो बेखौ आदार जानायखौ माने माबाया आरो ना गारा जेनेबा ने
औ औ उम बाथ' आरो लारायनोबो हायो होन्दों नामा नोंथां।
औ रायलायनो हायो फोरोंनांगौ जायो। बाथर दाउ माने नायनायाव जोबोद समायाना नुयोना आरो बियो राय्लायनोबो रोङो एसे फोरोंबानो बिनि थाखाय माने फिसिनाय जादों आरोना बेखौ।
औ बिदि आरोना नोंथां।
औ
नोंथां होनबा दोनथ'नोसै नामा।
औ नोंथां जागोन दे साननैसो उनाव मोजां रायज्लायफिनसै।
औ जागोन।
दे नोंथां अब्ला